औ ओमफाय।
औ आङो नोंथांजों बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बादैसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
अ दे सरायनो हागोन।
औ दानिया नोंथाङा बुंग्रोदो नामा नोंथां?
अ जानायनि बागै ना?
औ।
जानाय होनोबाथ' जों बर'आ ट्राइबेल माहारि हिसाबै जानायाथ' जोङो गोबां रोखोमनि जायो ना माने जाहा ट्राइबेल हिसाबै जोंहा मोनसे गावनि दोरोङारि जानाय मोनसे आखु हुदाबो दंखाय ना माने गुबुन हारिजों जोंनि' मानि‌ बर' हारिनि ट्राइबेलनि जानायफोरा मिलाया नङा होमबा? म ट्राइबेलनिया आलादा जायो आरो बेलेग हारिनि जानायनिफ्राय जोंनि नाया जाहैबाय बर'नि जानाया ओंखाम ओंख्रिनि बागैनो माबा राय्लायनोसै ना जानायाव
उम।
बर'आ माने साम' जायो। खांख्राय जायो गांजेमा जायो खुसेंग्रा जायो। सिंखावरि बेफोरखौ जों ट्राइबेल हारिया जायो आरोना दा गुबुन हारियाथ' बेफोरखौ जाया। बे जों बे। बेफोर माबाया जाग्रा जिरादा जाबाय जोंनि बेमै जा जानाय जाग्राखा जाग्रा माबा होननो हायो आरो बेखौ माने धोरोमारि जाग्राखा होननो हायो आरोना। बेफोरखौ दा जोंनि ट्राइबेलाव बे खोब सोलियो आरो आरो जोंनि ट्राइबेल जाग्रा आहारखा बियो। दा सबाय साम' सबाय जोङो साम' मोनोबा जों सबाय साम' जायो। आ अनला ओं जायो जोङो अनला दाउ जायो अनला मेवाइ बिदि जायो जोङो। आरो गोखा फिथाइजोंफोरबो जों अनला ओंख्रि जायो जेरै मैदुफुल बिबारजोंबो जों अनला जायो। ओमफ्राय आरो मा खर'ला जि होनो थिथााखेरि लाबो होनो किसुमाननि जा खरला बिनि बिलाइआ गोखा नङा होमबा बेजोंबो जों अनला ओंख्रि जायो खारै होनानै अनला खारै जैबो जायो बे जोंनि बर'नि जानाया जाग्रा आहारखा आरो जोंनि ट्राइबेल दैनि जाग्रा आहार आरो बेफोरो आरो।
औ।
नाफाम जायो जोङो नाफामखौथ'। गुबुन हारिया जाया हामजायो जोंनि बर'नि बिनो जाग्रा आहार बेबो जों आरो नाफामखौ बानायनायाव जोङो गोबां माबा खालामनांगौ जायो। नाफाम होननानै बुङोब्ला नाफामा हारसिं ओरैनो नाफाम जानानै फैया। नाफाम बनायनायावबो गोबां माबा दङ। खामानि दङ नाखौ जोङो मोजांहाय फोराननानै लाग्रोनांगोन आरो। सान्दुं आगिरफोरानना लानांगोन बिनि उनाव आरो जोङो। नाया मोजाङै मोदोमनाय बायदि जेनेबा गेसाव मोनामै मोनसे गाज्रि ुम मैनि थाखाय जोङो आरो अरनि उखुन्दैयावबो आरो जों फोराननाय जायो नङा होमबा?
औ।
नाफाम बानायनोबा ना गोरानखौ जों बिदि फोराननाय जायो। बिनि उनावहाय मोजां गोरान रानखांबा जोङो। थास' गोसोमजों जोङो बेखौ। उलालाव द उनालाव देनाय जायो। नाफामखौ जोङो साबसोमजों ना गोरानजों उलाराव देनाय जायो। आरो बे नाफामा जुदि गाज्रि जायिनि थाखाय मोजां मोनसे सेकेन्ड। मोजां गन्द' जानायनि थाखाय जोङो। बेखौ मा खालामनांगौ बे नाफामखौ सोनो थाखाय जोंनो औवानि हासुंखौ दाननानै लानांगौ जायो ना औवानि हासुंखौ। गानगोरनानै लानानै बेखौ सान्दुं एसे मोजाङै फोराननानै गोरान जाहोनांगौ जायो खारन मानि औवाया गोथांबा एसे गाज्रि सेन जायो नालाय।
औ।
नामा गाज्रि जानो हागौ बेखायनो जोङो औवा गोराननि हासुं बानायनाय जायो।
औ।
औवा गोरान हासुुंङाव सोनाय नाफामखौ देखांनानै थास'जों मिलायनानै मोजां देखांनानै हासुङाव देना सोनानै देसो देसो सोनाय जायो जोङो गुरानो जाहाथे नाफामा मोजां गोजोननानै सिङाव माने मुजिनानै थानाय बायदि आरो। जाहाथे माने बार नाङा माने सरासनस्रा जाया माने मोजां जोङो। मोनसे लावथिजों थुसु थुसु थुसुनानै नाफामखौ जों सोनाय जायो आरो ना
औ।
सोनानै बेखौ सोखांबा जोङो थालिर बिलाइ गोरान। बा जिगाब गोरान बेजों मोजां जों गोरा माथुनाय जायो। खारन माने थाम्फै। बि नाङा थाम्फैफ जाहाथे मोनामनानै बे सिङाव हाबा बेनि थाखाय जोङो। गा जिगाबजों नङाबा थालिर बिलाइ गोरानजों नारसो नारसो जोङो थुसुनाय जायो। बिनि आरो बेखौ सुखांनायनि उनाव जोङो मोजां हाजों लिरथेनानै दोननाय जायो। ब आरो गोबावनि उनाव जानाय जायो बेखौ। जोङो मास मोनसे मोननै जों मोननाय जाया माने बोसोरसे हिसाब बो दोननो दोननो सोरबाया बिदिनो एसे थाबबो जायो था जायो किसुमाना दोनो बोसोरसे बेनि बे नाफामनि दोननाय बिनि थटारगेटनो जायो दा ट्राइबेलफोरनिया जेथिया ओंखाम गोरलै जायो जोङो ट्राइबेला
उम
बिदि ओंखाम गोरलै जानाय टाइम बे टाइमाव जाहैनो होननानैसो जों बे नाफामखौ बानायनानै दोननाय जायोना
औ बिरदिब्लानो औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि समा जाबायमोन नोंथां
औ औ दे होमबा
दा नोंथां बिदिब्ला आङो बुं माबानि बादै सावरायसै नामा जोंनि बर'फोरा जाग्रा हाग्रानि मैगं थाइगंनि बादै
औ दे औ औ दे ओं सावरायनोसै जाहा
ओ जो नोंथां जोंहाथ' बर'फोरा गोदोनि समनिफ्रायनो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जाबोग्रा हिसाबै हिसाबै जोंहा मा माखासे हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो ओ बेफोर बेफोर मैगं थाइगंफोरनि मादावहाय सिब द्रु ओमफ्राय दाउफेन्दा अलद दद खेरा दाफिनि उसुमै मानिमु ओ मानिमुनि खानसिंसा दिंखिया ओम औ मान्देफोर आरो आजि ओ आजिनाय
औ अ आ
औ ओमफ्रायो मावउजि खोमा थास' ओ थास' आरो थाराय बेफोरनो बेफोरनो आरो नोंथां आरोबाव हाग्रायाव मोनबावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा दंबावो मैखुन बेफोरनो आरो मैखुन औ ओमफ्राय बे हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौहाय जायोब्ला जोंहा मा होननानै बुंदों बे हाग्रा लंग्रानि मैगं थाइगङा जोंहा मुलि हारिनि जानायलाय जों बेनिफ्राय गोबां बिबांनि माने माखासे मुलिफोरा जोंनि देहायाव हाब हैनायनि थाखाय जों माखासे गोबां बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानैहाय बुंदों आरो आरो जोंनिनो गोबां ओ मिथिंगायारि ओ न'आवनो खायफा मानसिफोरा मुलि बानायग्राफोरबो दं जाय फोर बेयो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौनो जायखौ जों जाहुरा होनो बेफोरखौ बानायो आरो बे जेरै बे जाहुराया जोंनो जेन'बा जों लोमजाबा जानाय आरो जों गगा मोननाय माने गोबां गुजुबाय थानाय बा बे लोम मेलेरिया लोमजालुबाय थानाय बेफोरबायदि फ्राय जोङो बारग'बोनो हादों आरो ओ जोंहाथ' दा थास' थास'खौ होननानै बुंब्ला जोंहा बिनि ओ बिथ' बिथ'राय बा बिलाइ बिनि देन्था ओ आ बिनि बिबार आथिं
ओफ्राय बेद'र बि फोर गासिखौबो जोङो जानाय जायो आरो आरो ओ जोंहाथ' थास'आ गोबां रोखोमनि जायो बेफोर गासैबो थास सखौ जोङो जायोआनो होनजायो जायोआनो आरो जाखायोआनो बेफोरनि ओ बेफोरनि मादावहाय जोंहा ओ न'आव गायनानै लाग्रा थास' दं जेरैहाय बास'थास' आरो थारुन थास' दावमासा थास' दुद दालि आब बर ओमफ्राय ओ माखासे माना खुसु ना मा होनो नोंथां बेबो दंबावोना बेफोरखौबो जों न'आव गायनानै लानानै जायो आरो जायनि बिबारफोरखौ जों जायो बेदरफोरखौ जों जायो बेफोरबायदि आरो बिनि उनावहाय जोंहा दङ ओ मानिमुनि बे मानिमुनि बे मानिमुनियाबो जोंनि उदैनि थाखाय बिराद मोजां होननानै फोथायो औ मुलि उदैनि थाखाय मानि मुनियाबो जोंहा मोननै जा दङ जाहैबाय मोनसेया एसे गिदि सिन जायो आरो मोनसेया फिसा औ बे मानिमुनिखौबो जोङो गोबां ओ जायो आरो जोंहा बे खौहाय आरो बर'फोरा मोनसे ओ हुदा दंबावोखि जोंना ओ माने बै बा ओ सानदुं गोसायावहाय मोनसे मुलि बिदै फुदुंनानै लोङो हुदा हुदा दंबावो बर'फोरा बे समावहाय उसुमै आमफ्राय खानसिंसा जिखोमा मानिमुनि सिब्रु ओमफ्राय जोंहा सफारि बिलाइ बा नारें बिलाइफोरखौहाय जोङो ज' माने एसे एसे खांनानै दाउसा औ दाउसा फिसाफोरजों माबानानै रुनानै उम बानलु गोसा बानलु बोरदोन फोरखौहाय गोसा होनानैहाय जोंहा लोंग्रा हुदा दं आरो बेखौ बेखौहाय जोंहा लोङोबा गोबां जोङो ओ माखासे गुसुजों जानाय बेरामफोर जेरै मेलेरिया ओ ओ गगा मोननाय गोबां टेस्ट थेस गगा मोननाय बेफोर मान हामो आरो फोरफोरखौ जोंहा जानांगौ होननानैहाय जोङो फोथायो आरो आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा बैसागुआव बेबायदिनो हाग्रानि मैगं खांनानै जानाय बैसागुआव जेरै ओ एक्स' ए था जाहा सेजौ सेथा मैगं जानाय हुदा दं जारैखौहाय जायोबा जोंहा ओ माबाया मोजां थायो आरो जोंनि देहाया बोसोरफा गाहाम मोजाङैनो थायो जोंनि देहायाव रग बियादि सानाय सुनाय आरिफ्रा जानो हाया होननानै जोंनि बर' फोरा फोथायनाय फोथायनाय दं आरो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों आरो दासिमबो दङ आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां दा जोङो उनावहाय सावरायफिनसै नामा नोंथां। औ दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ दन थदिनि नोंथां
औ दे होनोमबा